औ औ औ थारैनो दा नोंथाङा दा मा खामगासिनो दङ?
दं
औ औ नोंथांजों आं मोनसे खोथासो सावरायनो लादोंमोन सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन बुंनायसाय
थारैनो थारैनो नोंथां सावरायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय दा आथि खालनि जुग आरो आगोलनि जुग बेनि बे मोननैनि गेजेराव नोंथाङा मा फाराग नुनो मोनो नोंथाङा आंनो एसे सुंदयै फोरमायना गोनना
अ नोंथां ओ फोरमायनो हागोन आथिखालनि जुग आरो गोदोनि जुग ओ जोंना बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो दानि जुग आरो गोदोनि जुग ओ जोंना बुंनो थांङोब्ला गिबियावनो गोदोनि जुगखौ नायोब्ला गोदो जोङो ओ जोङो मबेल ओ जानबुं एबा जामबुंखौ जामबुंफोरखौ जोङो गोबाङै एबा जोङो जिखौ बुङो जोङो नायजानाय ओ नायजानाय मबेल इउटुब फेसबुक बेफोरबायदि नायजानायखौ जोङो ओ नुनो मोननाय जायामोन। ओ गोबांङैनो खममोन बेफोरबायदिया दा जोंना ओ बयनिबो नख नखर ओम मबाइल गोदोर थायो जोंना गोदोनि समाव जोंना ओ जि किपेड मबेल ओ किपेड जामबुं बेखौसो लायो लानाय जायोमोन गोबाङैनो।
औ नंगौ नंगौ
जेब ओ फाराग ओ दा जोंना बुंनो थाङोब्ला ओ
ओम
ओ फारागा जाहैबाय ओ गोदोनि समाव जोंना ओ गारि मथर ओ गैयामोन जोङो साइकेलजोंनो ओ दावबायनो हा दावबायोमोन। ओ बेनि उनाव आरो जोंना ओ दा जोंना बेनि बेजों लोगोसे गारि मथर सलायनायजों जोंना जोंनि बारहावायाबो ओ गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमदों ओ आरो गोदोनि स समाव जोंना ओ गोदोनि स समाव जोंना एक ओ मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ मोनजायोमोन। दानि जुगाव जोङो ओ मुलि होनाय दा बे बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ जोङो गोब बाङैनो मोनजानसै मेगं था थाइगंआनो जा ओ जानाय लोंनायानो जा जोंना ओ हासारजों सो जाजोबनायसो दानि ओ जुगाव ओ नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि जुगाव ओ बेफोरबायदि नङामोन जोङो मोजां मोजां बुस्थु ओ हासार होआलासिनो ओ बेफोरबायदि फिथाइ जानाय फिथाइखौ जोङो मोनजायोमोन।
नंगौ थारैनो।
बिदिनो जोंना ओ ओ बुंनो थाङोब्ला दानि ओ दानि जुगाव
ओं।
उन-उन्दै समनिफ्रायनो जोंना ओ गथ' फोरनि आखाइयाव जोंना मबाइेल होनाय जायो ओ मबाइेलखौ जुदि गथआ गथ एबा फरायस्ला फरायसाया ओ बे खौ ओ नायबाय थायो अब्ला बियो ओ गाज्रि लामाथिंबो थांनो हागौ ओ बेनिखायनो दा गोदोनि समावथ' जोंना ओ बेफोरबायदि गैयामोन। ओ गोदोनि समाव जोंना ओ गाव जों गाव ओ लोगोजों लोगो गेलेलायनाय। रंजालायनाय जायोमोन बेफोरबायदिनो फारागखौ आङो नुनो मोनदों दा नोंथाङाबो फंनैसो आंनो बुंना होनो हागोन नामा।
औ थारैनो। दा नोंथां जों गोदोनि जुग आरो आथिखालनि जुग जोंना बुङोब्ला जों गोबां फारागथि जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थिग बे रोखोमैनो जोङो। नायनो थाङोब्ला एबा जोंनि ओनसोल एबा फार्माव नुनो मोनो दे जोंनि आगोलनि जुगाव जोङो बायदिसिना रोखोम खोमै जों नुनो मोनोमोन जेरैहाय जों गुं मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम हान्थिनो थाखाय थाखाय जोङो मोसौ गारि बा बायदिसिना रोखोमै उम बेजोंसो थांनाय नुयोमोन
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आथिखालनि जुगाव जों बायदि रोखोमनि हान्था मेला जों नुनो मोनो जेरैहाय गारि, मटर, बास, ट्रेन बेफोबायदि जेरैहाय बिरखं बायदि जों नुनो मोनो नङा होमबा आथिखालनि जुगाव? थिख बेबादिनो आगोलनि जुगाव जोङो जेरैबाददि नुनो हाङोमोन जेरैहाय जोङो सासे फरायसा एबा मानसि फरायसाफोरा जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो लामा गाज्रि जानानै थानाय खौ‌ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो।
जोंना गोबाङैनो आथिखाल जुगाव लामा सामा दालां बायदि फोरा मोजां जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो आगोलनि दिनाव जोङो बेफोर बायदि जाहोनखौ नुनो मोनो मोन नङा होनबा? समफोरखौ बेबादिनो बेजों लोगोसे नो आगोलनि जुगाव जोङो ओ टेलिफन नुनाय ओ टेलिप फन बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां। जा जों टेलिफन बाहायनाय खौ नुनो मोनो जाय टेलिफन जों फनलसो रायज्लाय जायोमोन नङा होमबा। खौरांलसो लानो हानायमोन। औ थि बेबादि दा आथि लि जुगाव जोंहा दासिम गोबां ओ गेदेर गेदेर ओ नायनो हानाय फनफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों नोंथां जाय फननि गेजेरजों बायदि खौरां उम। उम थाय हरनो हायो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ थारैनो नंगौ।
जोङो फननि गेजेरजों बे दैथायहरनाय नङा होमबा थिग बेबायदिनो जों आगोलनि जुगाव जों नुनो मोनोमोन। आरोबाव लाइजाम दै नाय खान्थिखौ जों जों नुनो मोनोन नङा होनबा दा न औ औ थिग बेबादिनो आथिखालनि जुगाव जोङो ओ सानसेनि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि लाइजाम जोङो दैथायहरनाय बा खौरां दैथायहरनायखौ जों नुनोमोनो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
थिग बे बेबायदिनो आगोलनि जुगाव जों नुनो मोनोमोन ओ ला मा होनो बेखौ खौरां बिलाइ जायखौ जों बुङो खौरां बिलाइ जे गुबुन जायगानि एबा खौरां बायदिफोरखौ जोङो बै खौरां बिलाइनि गेजेरजों नुनो मोनो। मोन मा जादों मा जायाखै नङा होमबा बबे जायगायाव मा जादों मा जायाखै बेफोर जों खौरां बिलाइनि गेजेरजों नुनो एबा मोनथिनो मोनोमोन नङा होनबा खोनादों नोंथां औ दा आथिखालनि जुगाव जों दा नुनो मोनो मोनो ओ टिभि एबा स्मार्ट ओ फनफोराव जों बायदि रोखोमनि खौरां बिजोंखौ जों सा-सान नि गेजेरावनो जोङो नु नुनो मोननाय जायो नङा होन
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ।
निनो आथि आथिखालनि जुग आरो ओ गोदोनि जुग बे बायदि रोखोमनि जों फारागथिखौ नुनो मोनो नङा होमबा खो खोनादों आं औ औ औ थिग बेबादिनो जोंनि दा आथिखाल जों नुनो मोनो गोबां गेदेर गेदेर दारिमिन फसंथानफोरखौ फसंनायखौ जों नुनो मोनो नङा
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नंगौ नंगौ
गेदेर गेदेर जारि दारिमिन गेदेर गेदर गेदेर मेसिन बायदि बायदि आगजु बेेसाद बाय नुनो मोन नङा होमबा
औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां नंगौ
थिग बेबादिनो जों जोंनि इउन जिउआवबो ओ आथिखालनि जिउआव बेबादिनो दावगालांबाय थाना हा हागोनखौ आं सानो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों
बेबायदिनो गेदेर गेदेर गारि मथर बायदि बायदि दा जों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जों गोदोनि जुगाव जोङो ओ हाल एबा आबाद फोथारफोरखौ जों मोसौजों हेवनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ दा आथिखालनि जुगाव जों नुनो मोनो गारि मेसिनारिफोरजों जों हेवनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा औ औ थिग बेबादिनो दा जोंहा टाउन सहरफोरावबो जों बायदि बायदि गेदेर गेदेर दखान फोरखौ गलाफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? नाथाय आगोलनि दिनाव गोदोनि दिनाव जों बेफोरबादि गेदेर गेदेर ओ दखान गला फोरखौ जों नुनो मोनामोन नङा होमबा नोंथां खोनादों ना? औ औ थिग बेबादिनो जों बेबादि सोलायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलायनाय नुनो मोनदों नोंथां नो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ दा जेरै दा बुंनो थाङोब्ला ओ खोनदोंना नोंथाङा? नोंथाङा खोना औ दा जोंना बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि समाव ओ जोंना
औ
सुखाङो देसायलि बे बेफोरबायदि बेखौबो जोङो नुनो मोना हा हो मोनामोन जोङो बे खौबो खोनानो मोनदों ओ आबै आबौनिफ्रायनो खोनानो मोन्दों। जोङो अन्थाइजोंसो ओ देजाबनानै जोङो बेखौ अर फोजोङो होननानै जों बेखौबो खोनानो मोन दों आरो जोंना ओ दाद औ औ दानि जुगावथ जोंना ओ ओ जिबा लायेन ओ जोंबो जोङो ओंखाम ओंख्रिखौ संनो हानाय जोंना बेबस्था जाबाय ओ ओ ओ जोंनायजों लोगोसे जोंना ओंखाम संग्रा गेस बेफोरबायदि खौबो जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो। आ सिगां नि समावथ जोंङो बन एबा अरदाबाव सो जोंङो अर खौ फोजोंनानै जोंङो बेजोंसो ओंखाम ओंख्रिखौ सं संनाय जायोमोन। दा बेफोरबायदि सोलायनायखौबो जोंङो गोबाङै नुनो मोनदों। दा बेजों लोगोसे जोंना ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोंना
औ।
गोदोनि समाव ओ बे आरो दानि समाव गोबां सोलायनाय फैबाय। दा बेफोरबायदिनो ओ ओ। मा बुंगोन बेखौ ओ
दा नोंथाङा खोनादों ना नोंथां? औ दा नोंथांनिआव मोनसे खोथा सोंनांगोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ सोंनाय नोंथाङा।
जोंनाथ दा गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आगोलनि दंफां लाइफां आरो दा आथिखालनि दंफां लाइफां। नि सायाव नोंथाङा मा सोलायनाय नुनो मोनो?
औ औ औ औ औ गोदोनि आरो दानि दंफा। बिफां लाइफां होनोब्ला जोङो। ओ गोदोनि समाव गोदोनि समाव जोंना बि बिफां लाइफांफोरा ओ आ आ। आलादा आलादा बिफां लाइफांफोर थायोमोन ओ। जोंना। गोदोनि दंफांफोरा ओ जेरै। ओ बिराद ओ गोरा एबा राफोद जायोमोन ओ खिन्थु दानि दंफांफोरा ओ बेफोर बायदिखौ बारा नुनो मोनलाओ। गोबाव बोसोर जोरनाय ओ गोबां सान थांनाय बेफोरबायदि दंफांखौबो जोङो बारा नुनो मोनला आरो जोंनि जायगायावबो ओ जोंनि हालामाव। गोबाङैनो। बिफां लाइफांफोरबो दानफायनायखौ जोङो नुनो मोनो। गोदोनि समावथ बेफोरबायदि दंफां लाइफां दाननाय। खौ एमान इ। बिदि एसेबां खोना मोनामोन दानि जुग। बिफां लायफांखौ। सुबुंफोरा एबा। गासैबो सुबुं माहारिया दंफां लाइफ बिफां गायनांगौ आरो दंफां लाइफांफोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ। फांसे दंफां दानफायोब्ला जोंना। ओ फां बा दंफां गायनांगौ ओ बेखौनो आङो बुंनो सानो। आरो बेफोरनो जोंना गोदोनि आरो दानि फारागा बेफोरबायदिनो। दा नोंथां। ओ समाबो जाबायानो जोंना।
औ औ जाबाय जाबाय।
आंजों रायलायना माबायदि मोनखो?
औ थारैनो नोंथांजों सावरायनानै गोबाङैनो गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो नोंथांजों रायलायना ओ गोजोननाय थाबाय।
औ औ साबायखर औ साबायखर नों